नोंथाङा खोनादोना?
खोनादों।
आङो दायो नोंथांजों एसे दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे बिदिब्ला जागायजेदो।
दा दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार नङा बा दावबायनायाबो? दा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा दावबायनाया जोंनि थाखाय मानि थाखाय गोनांथि होननानै सानो?
औ दा आंनि बायदिबा दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। दा जों फेमिलिफोरजों टाइम स्पेन्ड खामनो हायो। अबबा दावबायोब्ला गोजान गोजानाव थांनानै मोजां मोजां जाय गाबा गोबां मोजां मोजां बाथ्रा सिखायना फैनो हायो।
औ नोंगौ। दा दावबायनो थांनायाव जोङो मा मा नुबोनो मोनोसै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंथ दावबायनो थाङोब्ला जोंथ गोबां मोजां मोजां मुसुखा गेदेमाफोरनिबो नुुबोयो औ बा मोजां मोजां बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जायगाफोरबो नुबोयो। गोबां दैमा दै दा जिब जुनारबो नुबोयो जों दावबायनो थाङोब्ला
औ। दा नोंथाङा बहाबाफोर दावबायनो थांखांबाय नामा?
औ दफायनोथ आं थांबाय।
अबा अबाव दावबायहैखो एसे फोरमायबा मोजां जागौमोन नामा?
औ नोंथांं आंथ दावबायनाया गोबां जायगायावनो दावबायहैबाय
औ।
दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि अरुनाचल केरेला बेंलर खैबो दावबायबाय बा नै जोंनि इटानगर पासिघाट दिखाबालिं बेफोराव दावबायबाय आरो आं नोंथां।
नोंथाङा बेफोराव दावबायनो थांनानै मा मा नुनो मोनबोखो?
आंथ बेफोराव दावबायायनो थांनानै अरुणाचलाव थांनायखौनो होननोसै आं दा अरुणाचलाव थाङोब्ला जोङो जोबोद मोजां मोनो। दा जों अरुणचलाव थाङोब्ला बिसोरनि जायगाफोरखौ बांसिन गाननाय जोमनायखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनो बिसोरनि ट्रेदिसनेल द्रेसफोरखौ बा बिफां लाइ बिफांजों बुंफबजोबनाय बिसोरनि जायगाया जोबोद साखोन सिखोन मोजां जायो आरो नोंथां।
औ।
दैमाबो सेर सेर जायो थान्दा बोथोर बा जों अरुणाचल थाङोब्ला बरफ गोलैनायबो नुबोनो मोनो। औ दा नोंथाङा औ।
दे बुंबायथा
दा नोंथाङासो बबे बबे फैनोसो बुंनो हागोन नामा?
दावबायनो थांनायाथ थांदोंमोन।
बिदिनो आङो आंबो अरुणाचलाव दावबायदों। जोंनि खाथि खालायावबो दावबायदों।
औ।
दे।
बिनिफाय बिथिं अरुणाचल होननानै बुङोबा बिथिं आंबो पासिगात थांदों आरो बिथिं मेघालय थांदों सिलं थांनाय जादों दावबायनो। बेनिफ्राय बेहायथ गोबां माने गोनां दङ गोबां सिनारि मिथिंगाखो सोमखोर सोमखोर नुनो मोनो। दैमा बिदिनो जिब जुनारफोरबो नुनो मोनबोयो। जिहेतु हाजो नालाय
खानादोंना नोथाङा औ
औ टाउनफोराव बेरायफेरबाय जोंनि ओनसोल साखाथियावनो दङ डिब्रुगर गुवाहा बादि तेजपुर जरहाट बेफोरावबो थांखांबाय आरो
टाउनाव ओम खामानिबो गोबां
मा होनदों नोंथां?
औ नोंथाङा टाउनाव थांनानै मा मा नुबो एसे फोरमायना होगोन नामा बोरै मोनो टाउनाव थांबोला दावबायनो।
टाउनाव थांनानै बिथ' मोजांबो गारजिबो बुंनो थाङोब्ला मानो मानो होनबा मोजां होननानै बुङोबा माखासे टाउन ओनसो अब्लाथ' एसे डेभलप जायो नालाय डेभलप जायगाफोराव बेरायनो थाङोबा गावबो माने गोबां एक्सपिरियेन्सफोरबो मोनबोयो।
औ
बिदिनो माने माखासे खोथाफोरबो सोलोंनो हाबोयो। आरो गाज्रि होननानै बुङोबा थ' टाउन ओनसोलावनो गोबां दानियाथ' टाउन ओनसोलफोराव गोबां लेथ्रा लेथ्रि साफोर सोथोर लामा गुथ दैफ्रावनो गारना गोबां माने खाथिजोंनो थाबायनो हायै मोनामनाय गेसाव मोनामनाय बेफोरबायदि आबहावा खोनायोब्ला एसे गारजिबो आरो
औ नंगौ नोंथां। दा नोंथाङा रिजर्टफोराव मा मा नुबोयो दे
रिजर्ट फोरावथ' गोबां नायनो मोजां मोजां दं जायगा दङ।
औ
समायना समायना न'फोरबो नुनो मोनो आरो सावगारिफोरबो लानो हायो।
दा नोंथां बबेयाव बिदि टाउनफोर रिजर्टफोर बिदियाव दावबायनो थांखांबाय नामा?
औ औ नोंथां' टाउन रिजर्टयाव थांखांबाय। जों जोंनि बे रिजर्ट मानि बेयावनो रिजर्टफोरा जोबोद मोजां मोजां।
औ बेयाव दावबायनो थांनायाव नोंथाङा मा मा नुबोखो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां बेयाव दावबायनो थांनानै गोबां रोखोमनि बिल्डिं गिदिर गिदिर बा बागान
न'फोर नुबोदों। मन्दिरावबो औ मन्दिर बेयावबोथ' थाङो।
दावबायनो थांनानै नोंथाङा लोगोआव मा मा मोनबो लाबो लाबोफायो?
मा होनदों नोंथाङा बुजियासै आं।
दावबायनो थांनानै नोंथाङा दावबायनो थांनाय जायगानिफ्राय मा मा मुवा बेसाद फोर बा मा मा गियानफोर लाबोफायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नों दावबायनो थांबोलाथ' आङो बिनो जि बुस्थुखौ मोजां मोनो बेफोरखौ लाबोफायो दा दावबायनो थांनायाथ' गोबां बाथ्रा सोलोंनाबो फैनो हायो बा सोलोंनाबो फैबाय ज दावबायनो थांनांगौ बा दावबायनो थांब्ला ना मा लानांगौ बोरै थाहैनांगौ जायो बेखौनो सोनोंदै सोलोंनो मोनो। फ बुस्थुफोरखौ लांफानांगौ जायोना
मा मा लांफानांगौ जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा? नोंथांआ
दा हब मथ जाब जोङो जाग्रा मुवा बेसाद दैफोरबोथ' लांफानांगौ जायो। जायगा लाना जायग औ बेनिफ्राय दा जों अखा सखा हाबोनबो हानाय बेनि थाखाय जोङो
बेनो गो लांफानांगौ जायो आरो माबेबा समाव उम
नोंथाङा हारसिं दावबायनो थाङो ना न'खरनि मानसिफोरजोंबो दावबायनो थानो
अ आंथ' हारसिंस दावगहेरबाय बा लोगोजोंबो दावबायफेरबाय फेमिलिजोंबो दावबायफेरबाय
औ
फेमिलिजोंबो दावबायनो थांनांगौ नङा होनबा
औ औ नोंथां
बि एसे टाइम स्पेन्बो खालामनो हायो।
नोंथांआलाय
औ
बबे थांला हारसिं थांफेरबो ना लोगोफोर जों दा फेमिलिजों
दा लोगोफोर थांनानै बोरै मोनो? ना हारसिं थांना बोरै मोनो बेखौ एसे बुंनानै होदो बेखेवना
आंथ' हारसिंबो दावबायफेरबाय आंबो लोगोजोंबो फेमिलिजोंबो लोगोजों थांबा मोजां हारसिं थांनायनिख्रुइ लोगोजों थांबा मोजांसिन मोनो होननानै आं सानो आरोखि आरो फेमिलिजों थांबा मानो होननानै बुंबा बा नों अबेबा मोनसे मोजां जयगायाव थांदोंबाबो बे गोदान जायगा जाहैबाय नालाय
औ
एसे उसुबिदाफोरावबो दैेलैनो गोनां जायो आरोखि लोगोजों थांबा एसे उसुबिदाफोरा खमसिन जायो होननानै आं सानो
औ औ नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनायाथ' थिगानो नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबायबाय नोंथांजों आङो बे दावबायनायनि सोमोन्दै राय रायलायनानै गोबां बाथ्रा मोनथिनोबो मोनबाय मोनथियिखौ
औ
गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां रनानै बिदिब्ला नोंथां जोङो समाव सफैबि नालाय दोनथ'लायनोसै ना मा होनो नोंथाङा
दिब्ला
औ औ दे होनब्ला औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां